औ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों
नोंथाङा एसे सम दंब्ला आङो नोंथांजों बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिनि बागै सावरायनो होननानै फन खालामदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना
औ औ हागोन दे
औ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावहाय दा दैज्लां बोथोरावहाय बर'फोरनि ओंख्रिफोर मा मा मोननाय जायो नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा
औ बिदिनोथ' जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनबाथ' जोंना गोबां रोखोमनि ओंख्रि दङ नङा होमबा नों नोंथां औ जेरै ओ जोंथिंजाय जारि बिलाइ होनो जारि बिलाइजों जों दा दैज्लां बोथोराव ज गोबां ना मोनो नङा होमबा नोंथां औ नाफोर जों जोङो मा जानायखौ नुनो मोनो ओ बिबायदिनो ओ थास' बिबारजों अमा बेदर ओ दाथ' आरो थास'नि बो थोर‌ औ औ बेनिफ्राय थास'खौनो माने जोङो मा ओ थास'नि गासै खौबो जों जानायखौ नुनो मोनो आरो जेरै थास' आयथें थास' बिबार ओ दा थास' बिसं ओ बेफोरबायदिखौबो जों नुवा आरो थास' बुगा बेफोरखौबो जों जानायखौ जों नुनो मोनो आरो ओ बिनि अनगायैबो जों दैज्लां बो सोराव ओ औवा मेवाइजों जोङो मा ओ अनला खारै बा अमा बेदर होनानै जों अनला खारैजों औवा मेवाइ बा दाउ बेदरजों जोङो मा अनला खारैजों औवा मे य जानायखौबो जोङो नुनो मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां अनला खारै खौ माबायदिहाय सङो औवा मेवाइजों आरो दाउ होनानैहाय नोंथाङा एसे खोन्थालाय
औ ओ दा बिदिनो अनला खारि जानो थाखाय जोंनो मा ओ औवा मेवाइखौ जों गिबियाव दानना लाग्रोबाय दाननानै जों बेखौ फिसा फिसा हानानै बा गोबा गोबा हानानै जों लाग्रोनाय जायो बेनि ओफ्राय जोङो ओ अनला खारै जानोबाथाय जोथ' खारै नांग्रो नङा ओमबा नोंथां औ बिनि थाखाय जोङो बेहाय मा खारै बेखौ जोङो सरग्रोनानै लाग्रोनाय जायो बेनिफ्राय बेयाव जोङो ओ अमा बेदरनि अनगायै जोङो मा दाउ बेदरजोंबो जानो हायो नालाय जों आं बिदि दाउ बेदरनि दाउ बेदरजों संनायखौनो आं फोरमायनोसै दाउ बेदर नङाबा जोङो मा बयलारफोरदोबो जाजायो आरो
औ जाजायो
औ बेबायदिनो जोङो मा गिबियावनो अनला खारै जानो थाखाय जों खारैखौ बुथुमग्रोनना लानाय जाबाय बेनिफ्राय ओमफ्राय औवा मेवायखौ जोङो लाग्रोनाय जाबाय ओ बेनिफ्राय जोङो बेहाय अनला खारै जानो ओ न'नि माइरं बा बिदिनो दखानफोरनि बायनाय माइरंफोराबो जायो औ बिदिनो जोङो न'नि माइरंखौ जोङो दसे सम सोमनानै दोननाय जायो बेनि फ्राय जों बेखौ दसे थानानै
बेबायदिनो दिंखि बा ओ ग्रेन्डार मेसिनफोराव जोङो मा देनायखौ जो देनानै लानाय जायो आरो
औ नंगौ
बेनिफ्राय ओ बेबायदिनो जोङो दाउ बेदर जोङो मोजाङै सामब्राम गोजा बा बेफोरबायदिनो जों सारे गंसे ओ जानहरग्रोनानै जोङो बेहाय सामब्राम गोजा होनानै बा थाव जेब्ला सारिया दुङो अब्ला जों बेहाय थाव गुबै हरनानै जोङो सामब्राम गोजा होनानै जोङो बेहाय बायदिसि सिना सामब्राम गुफुर बानलु बेफोरबायदिनो जिरा बायदिसिना देनाय मस्लालाखौ जो हरनानै ज जोङो दाउ बेदरखौ जों मोजाङै एवफ्रमनानै लाग्रोनाय जायो
औ
बेनिफ्राय ओ बेबायदिनो जोङो बे दाउ एवफ्रामनायखौ जोङो ओ मोनजासिम एवफ्र्रामना लानाय जायो बेनिफ्राय जोङो जेब्ला बे दाउ बेदरा एवफ्रामनाय जायो अब्ला जों बेदर खौ बोखांनानै बा हायखांनानै जों दसे ओ दोनथ'नाय जायो आरोना नोंथां
औ नंगौ
औ बेनिफ्राय बे दाउ एवनाय सारयावनो जोङ एसे थाव होनानै बा बै औवा गोजाखौ जोङो मा औवा मेवाइखौ जों बेहाय एवफ्रामनाय जायो आरोना नोंथां
औ
औ बेबायदिनो जोङो औवा मेवाइखौबो दा जेरै दाउखौ एवफ्रामना लायो बेबायदि एवफ्रामना लानायखाय जोङो मा नुनो मोनो आरो बेनिफ्राय औ बे औवा मेवाइ एवफ्रामनाय सारायखौनो जोङो मा मा औवा मेवाइखौ जोङो बोखांनानै दोनथ'नाय जायो औवा मेवखौबो ओ बेनिफ्राय खायफाबा खायफाबा ओ डायरेक्ट मा होनो बेहाय दैबो होग्रोनायखौ जों नुनो मोनो दै होनानै बा खारै होनानै दैयाव खारैखौ होनानै जोङो मा बै ओ अनला गुन्दै जायखौ जोङो अनला ओ माइरंखौ जोङो देग्लिनानै लाबोनाय बेखौ जोङो मा जेब्ला बे दैया गोदौओ खारैजों दैजों होनाया जेब्ला गोदौओ ग्लब ग्लब अब्ला जोङो बे अन गुन्दैखौ बेहाय हरनाय जायो आरो ओ बे अन गुन्दै हरनायाबो बिदि ओ ज' होयोबालायनो बेहाय गथा गथा जायोना नोंथां औ बेनि थाखाय जों बेहाय बा ओ जेब्ला दैया गोदौओ अब्ला जों बेखौ आखजों ओ फ्रि फ्रि फ्रि सारनानै होनाय जायो आरो ओ बिदि होयोबालायनो मा सिङाव गथा गथाबा लाथा लाथा खाया बेनि थाखाय जोङो बेबायदि होनायखौ नुनो मोनो आरो जेब्ला ओ बेहाय अनला गुन्दैखौ होखाङो जों अब्ला बेहाय मा ओ जों बेखौ मोजाङै एग्लिबाय थानांगौ जाहाथे बि सिङाव गथाखाया
औ
जेब्ला बे औ जेब्ला बे ओ अन गुन्दैया ओ अन गुन्दैखौ होखांनानै जोङो ओ संख्रिफोरखौ बा मोजाङै नायनानै होनानै ओ बेहाय जेब्ला बे अनलाया मोनो नङा होमबा? बे अन गुन्दैयाबो मोनो अब्ला जोङो बेहाय दाउ बेदर बा दाउ बेदर आरो बे औवा मेवाइखौबो औवा मेवाइ खौ गिबियाव होग्रोनानै होनाय जायो। बेनि उनाव जेब्ला औवा मेवायाबो मोजाङै रुयोबा ओ मोनो। बेनि उनावहाय जोङो मा दाउखौ होनाय जायो आरो नङा होमबा नों थां दाउ बेदरखौ। औ जेब्ला बे दाउ बेदरखौबो होनानै जोङो दसे सम गो दौहाब होयो बा ओ बेनि मा होनो मोन्नाय जायो आरो। बेनि फ्राय जोङो बेहाय नआवनो मोननाय गंगार दुन्दिया बा दुन्दिया बेफोरबायदिखौ जोङो मा बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो बा होनायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ बेफोरखौ होयो ब्ला माने गोथावसिन जायो होननानै जों मिथियो आरो। ओ दा बेबायदिनो नोंथांमोननि एरिया बा ओनसोलाव ओ ओरैनो मा मा ओंख्रिफोरखौ जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नंगौ हागोन। जेरैहाय जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबादिनो बर'फोरनि ओंख्रि होनोब्लाथ बेफोरनो आरोना जेरैहाय
औ।
नोंथाङा दानिसो बुंलांबाय थास' बिबार, थास‌‌' आथिं दा दैज्लां बोथोराव गोबां मोनो नालाय। बेबादिनो थास बिथरि औ थास‌' बुदला बेफोरखौनो आरो खुमब्रा जोगोनार बेफोरखौ आरो। बेनिफ्राय अनला ओंख्रिफोरखौथ' जाखायो जेरैहाय अनला दाउ आरो सबाय साम' बा दाउ बा अमा बेफोरजों जायो आरो नोंथां। आरो जेरैहाय नारजि, नारजि ओंख्रि नारजि दोलो आरो ओ नाफाम बेफोरखौहाय जानाय जायो आरो नोंथां।
औ।
नोंथाङा जेरैबायदि बुं नंगौ नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों अनला ओंख्रिखौ जोंनि ओनसोलावबो बेबादिनो संनाय जायो। जेरैहाय दाथ' दैज्लां बोथोराव औवा मेवाइ मोनो नङा होमबा? जोङो औवा मेवाइजोंबो जानाय जा जायो। बेबादिनो जोङो बायदिसिना गोथां मैगंनि बिलाइफोरजोंबो जानाय जायो आरो नोंथां। जेरैहाय जोङो अनला फाख्रिबो जायो नङा होमबा लाइ बिलाइजों?
औ औ औ।
दाउ बेदर होनानैहाय।
औ दाना ओम। बुंलाय नोंथाङा।
औ बेबादिनो जोङो गुबुन गुबुन रोखोमैबो अनलाखौ संनानै जायो। ओ जेरैहाय जोङो बेवहाय दाउ बेदरनि सोलाय अमा बेदरबो होनानै जायो। बेफोरजों गोथावसिन जायो आरो ना, खांख्राइ बा एम्फौ लाथा बेफोरजोंबो जों जानो हायो आरो अनला ओंख्रिखौ।
औ।
बेबदिनो जेरै बुंदों अनला ओंख्रिखौ संनो थाखाय जोंनो गिबियाव माइरं नांगोन नङा होमबा? जोङो माइरंखौहाय दसे सम सोमनानै दोननानैहाय सुखांनानै लानानै ओ मेसिन बा गायहेन बा दिंखिफोरावहाय जोङो देनाय जायो आरो दै खालामना लानाय जायो आरो बेनि उनाव जेब्ला अन गुन्दै जागोन अब्ला जों सारायावहाय दै जाननानै दैखौ ग्लाब ग्लाब गोदौ होनांगोन। बेनि उनावहाय जेब्ला दैया गोदौगोन अब्ला जों बे अन गुन्दैखौहाय आखाइजोंहाय फ्रि फ्रिरि सारनानै होयो आरो। आरो खायसे खायसेया बेबादिनो दैयावबो गलायनानै होयो आरो। बेनि उनावहाय जों बेवहाय खारै संख्रि बानलु सामब्राम आरै बेफोर देनायखौ होनांगोन आरो। बेनिफ्राय जेब्ला गोदौ गोदौ एसे दैयाबो रानगोन अनाबो मोनगोन अब्ला जोङो बेवहाय जुदि ना बेदरफोर होसनोब्ला नाथाय जोङो बेखौ गिबियाव जोङो एवग्रोनानै लाग्रोनांगोन। थाव बानलु सामब्राम हालदै आरि होनानैहाय जोङो बे जेब्ला एव फ्रामनाया जागोन अब्ला जोङो बेखौ ओंख्रियाव होसननानै होगोन आरो बिदिनो
औ
होसननानै गोबाव गोदौ होनायनि उनावहाय जेब्ला ओंख्रिया मोनो अब्ला जों खांनाय सम जाबाथाय बेबादिनो गंगार दुन्दिया बा दुन्दिया बेफोरखौ होयो आरो नोंथाङा जेरैहाय बुंदों। बेबादिनो जोंनि ओनसोलावबो अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो जों अनला ओंख्रिखौ जोंनि ओनसोलाव बेबायाददि जानायल' नङा जेरैहाय जोङो जोंनि दोरोङारि फोरबोफोरावबो जोङो जेरैहाय हाबा हाबाफोरावबो जोंङो अनला ओंख्रिखौ बाहायनायखौ नुयो जेरैहाय
औ
बर'नि हाबा हाथासुनियावहाय हिन्जाव गोदानखौ जोङो इसिं खनायाव अनला ओंख्रि संनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ
आरो बेफोरबादिनो जोंना आघोन मासाव ओंखाम गोरलै जानाय मोनसे नियम दङ बे ओंखाम गोरलै जानायाव जोङो लाइ बिलाइजों दाउ बेदरजों अनला फाख्रि संनानै जानायखौ नुयो आरो नोंथां। बेबादिनो जोङो अनला ओंख्रिखौ दोरोङारि फोरबोफोरावबो बाहायनाय जायो आरो नोंथां।
औ
औ नंगौ बिदिब्ला नोंथां जोंनि दिनैनि सावरायलायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै।
औ दे नोंथां।
औ दे।
औ गोजोनथोंसै।